ओइ खोनाबाय खोनाबाय। खोनायाखै?
खोनायाखै जेबो। आंना जायासिदांलै। खोनायासैनो आङो।
मानो खोनायासै जाखो आंहा खोनागासिनो। आंहा खोनागासिनो खोनाया
नों खोनादों?
औ
खोनायासैनो आङो।
आं खोनागासिनो दहयनिफ्रायनो।
मा जाखोथाय? खोनायासैनो गुनिथा
ओइ मानो खोनायासै? नोंना आं खोनाफैगासिनो।
ए होनबा आंसो खोनायासैनदां।
औ मा जाखोबा नोंना?
खोनाया नै जेबो। खोनादों
खोनाफैदों औ।
मा खालामदों?
नै ओरैनो दङ।
ए
नोंहालाय
आंबो ओरैनो दङ।
मा ओंख्रि जायामोन लोगो?
ओंख्रियानो माबासोमोन मा होनोमोनलाय आलु ओमफायो नासोमोन। नोंसिनालाय?
जोंना माबा दालि आलु फाजासो।
दे
औ।
जेरावबो बेरायहैलाबायाखै नामा?
गैया थांथ'वाखै गरमथारना ओंखारनो हाया न'निफ्रायनो।
औलै जि गरम अयथासार गरम खालै सयथिबो।
गरमखायनो नै न'आवनो गैबावा आङो बिफां सायायावसो दंफैयो आ
ओम आंबो बिदिनो अबाव थागोन अबाव मा गोन मोनलाबाय थायो सानफ्रामबो
औ गोदाव सोराव मोनथार सैना फरायसालि थांथ' नाङिजों जों माजोंनो
मा गामि मोनलाय नोंसिना ओमफाय?
जोंना माबा रानिपुरा
मा ए।
औ नोंसिनालाय?
जोंना बेंथलाव
ए।
आथि खासो मा जों मालाबा बेरायनो फै जोंनाव।
औ थांगोन। ओमफ्राय नोंहा बहा मुं थिसनखो?
मा?
नोंहा बहा मुं थिसनहैखो?
बेंथल क- बेंथलावनो
अ आंबो बावनो लादों।
ए। होमबालाय लोगो मोनसिगोना एबार।
औ। मा खालामगोन मागोनसो मोनाला बायजोब बायहाय गोदाव सोरावनो
बास अयथासार सान्दुं गोसा नालाय।
थाइजौफोर गैया नोंसिना?
थाइजौआ दंमोनलै ओमफायो जि गोजौ बिफाङानो मोन हासया
ए हा सोलाबबा जोंनाव फैबानो जायो जोंनाव जानो।
थांनोनो सोलाबालै मालाबा थांगोन र सम मोनबा।
औ औ फै सोलाबबानो।
समानो मोना।
औ बि
नोंसिना नयाव सोर सोर दंमोनलाय?
जोंना सानैल दङ बिदाजों आंजो ङोल
बिदा दंलायबावोसो आरो ए लाजिलां होनबालाय बिदा गोनां नाव आलासि जाहैनो
जेबो नङाहाय लाजिनाङा।
जोंनाबो दङ साथामखा गोनदा गोन्दि उम। साथामखा सासेल हि लादों दाबो
ए
सानैया लायाखै दाबो।
हाबा जाहैनांगौहाय देनां।
दे दे नां हाबाबा लेंहर गोन आङो।
औ लेंहर
जि जेरावबो बेरायहैनो मोना बिसनि थाखायनो।
औ
बबावबा थांबानो बुजाला बायोसो थांबाबो।
जोंनाबा बिदिनो ओंखारनो मोना ननिफ्रायनो। ओंखारनो मोना जोंनाबो।
उम बिदिनोलै बिदाफोरो थाबाथाय मा
औ ओंखायनो देनांहाय बिदाफोर गैयियाव उजि
उम आंबो बिदिनो सानबाय थायो देनां थैनानै उजि फिनबा बिदाफोर गैयियाव जोनोम जाबा हामगौ सानबायथायो बिमाब बिफायालाय जेबो नंखाया जोंना
औ फ्रिथारदांना नोंसिना आयंमोनहा
औ बिमा बिफायालाय जेबो होनना बेरायनायखौ ओमफफ्राय बिदायानो
औ
बिदाफोराबाथाय बेबायदिनो
नोंसिना बिदाया हिनजाव लायाखै नामा
गैया लाथ'वाखै
ए
औ
उम उम माला लायोनो हिनजावखौलाय
जानो माला लागोनथाय फैगोन बोसोराव लागोन ना लाया
ए सानैल' खा होनबा नोंसिना
औ सानैल' जाथारहाय ओंखायनो मा ला लागोन सानबाय आङो
आंनोबो नोंसिनि बायदिसो नांगौमोन सानै
औ
जोंनासो गोनदा गोनदि
मोजांसो बिदियानो ज' ज'
मोजां मोनाहां जेरावबो थांनो मोनैखायनो
उ
ओंखाम जाखांबाय नोङो
औ जाखांबाय
ए मालाबा फैब्रा जोंनाव बेरायनो
थांगोन थांगोन
उ नोंसोनाव दङ थाइजौ फिथाइया
औ जोंनाव बिफां दङ मेलला दङ फिथाइया बिराद थाइदों
ए जाहैगोन आं मालाबा थाइजौखौ
जाफै ओमफ्राय गोखैथार जिनो गोमोनाव एसे गोदै जायो
उम जि गरमहाय ने
औ
औ अबावबा थांनानैसो दुगैहैनोसो लुबैबाय आं।
आंबो अबेबा सैमां फ्रावसो थांनो लोगैबाय।
मायाव
दैमायाव थुगै है तावा मालाबा आरामनो
फोर गोजा थांनानै दुगैहैनांगौ।
गोदो उनदैनि बायदि दैमायाव दुगै
दा सिगांहाय उन्दैयाव दैयाव दुगैनानै गबो खाङाखै आं ओंखायनो दैयाव दुगैनो गियो आङो।
औ आंबो गबखांबायमोनथ।
गबनानो दालाय बे गामिनि माबायासो आदा मदनासो बासायखादोंना।
ए जोंखौबो बासा यदों न खाथिनासो। दासिमहा लागै थानाय नंलामोन
उम मासि बरिं
औहाय
मोजां मोननायबो गैयाना।
होम
मिनलाबायबो ओंखारबाय आं।
औ
सोर सोर दङ।
नै आं हारसिंसो ओमफाय लोगोफोर दङ।
मा ओंख्रि होन्दोंमोनलाय नोंसिना?
ओंख्रिया माबासोमोन दालि आलु भाजा।
द
उम
बेदर गैया?
बेदर गैया।
जोंनाबो गैयाहाय। बेदर गैयाबाथाय ओंखामखौनो जानो बायो ओमफाय।
औ बेदरबा जि थाब थाब जानो लुुबैयो ओमफाय।
ओंखामखौनो ओरैनोसो थाज्लाबायजोबो ओंखामानो
सान्दुङा गोसा जाथारबायहाय
जि सान्दुं गोसा।
औ सान्दुं गोसाथार
अखाहाबा हामसिगौहाय एबार
औ‌। जों रायलायनाया बेसेबां बेसिबां रिंगा जाखो
थेन
जि
औ जि मिनि जाबाय
रायलायबाबो जाला खुगायानो मा मा थांफ्लांसैथाय आंना।
उम। इंराजि रावजों रायलायनो ना
नों सनालिखौ सिनायोना सिनाया?
सिनायो सिनायो।
नि फरायसालियावनो हाबनो नागिर
ए आङो बेजों मैया हाय राय दोंमोन
नोंबो लोगो जाखायो नामा बेजों?
एसे एसे सिनायलायो।
मानसिया रानथेंथेंना एसे गोजौ
औ मोदोम फुं फिसा फाग्लिया ओंखामखौनो जागोन ना जायाथाय जि फिसाथार
ओमफाय आंहा सनालि बायदि जाबा हामगौ सानो आं मोदोमखौनो।
ओ आंबो फिसाखौ मोजां मोनो।
मोदोम फिसाबाबो मानसिफोरजों बखिजायो ओमफ्रायो मोदोम गिदिरबाबो बखिजायो बाबायसो आं।